औ खोनादों
औ औ आङो नोंथांखौ गोसोखांनानै फन खालामनायानो ओ जाहैबाय माने मोनसे जोंनि बर'फोरनि माखासे आदुनिक आदब खायदाजों आथिखालाव आबाद मावनो लादों नङा होमबा बर'फोराबो
औ नोंगौ नोंथां
औ बे आदब
औ खोनादों
आबाद मावोब्ला माबायदि-माबायदि आथिखालाव जाफुंसार जिउ बा जाफुंसार आबादारि जानो हायो बेनि बागै सावरायनि नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
औ दा
जागोन नोंथां जोबोद मोजांनि सायाव आयदानि सायाव
औ औ आने बर'फोरा माबायदि आबाद मावोब्ला आथिखालाव जाफुंसार आबादारि जानो हायो बिनि बागै सावरायनो ओ नोंथांखौ बेखेवनो थाखाय आं खावलायनाय खावलायहरनाय थाबाय
नोंथांनि सोंथिया जोबोद मोजां आबाद जायखौ जोङो मा गोदो गोदाय समनिफायनो जोङो मा जों बर'फोरा आबादनि सायावहाय सोनारनानै बा जोङो आबादजों सोलिबोगासिनो दं बुंनो थाङोब्ला मा नोंथां आबादानो जोंनि जिउ होनबाबो जोंहा बेवहाय दाय गैया नोंगौ नोंथां जों बर'फोर सुबुंफोरा मा बे बुहुमावहाय आबाद मावनानै सोलि नाया गोबां गोजामनि बाथ्रा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबौ आबै मोननि समनि सिगांनिफ्रायनो आबादा बा जोंनि जिउआवहाय जिउजों सोमोन्दो गोनां जोंनि थैजों हाबनानै दङ दासिमबो ओ दा नोंथांनि सोंनाय मथे आं बिननायखौबो नोंथां नोंथाङा दि बुंदों आबादनि सायाव हाय बा आबाद मावनानै जों बर'फ्रा माबायदि जों बर'फोरा माबायदि औ मोजां आबादारि जानो औ मोजां आबादारि जानो हायो बिनि सोमोन्दै आं बुंनि नोंथां
माने जाफुंसार आबुं जाफुंसार आबादारि जानो थाखाय जों माबायदि खामानि मावनांगोन। बेनि सायाव
औ औ औ
खामानिखौथ' जोङो मावखायो नङा होमबा बयबो गोदोनिफ्रायनो मावगासिनो दा बि दि सोलिगासिनो खिन्थु बिनि नेक्स लेभेलाव माबायदि खामानि मावोबा जोङो सासे ओ मदार्न फार्मार आरो मोजां एवार्ड मोनलायनो हानाय फार्मार जानो हायो बिनि बागै
अ उम उम मोजां नोंथां जोबोद मोजां सोंथि दा जोंङो बेखौ बुंनो थाङोब्ला समजों लोगोसेयावनो जों गोरोबफानांगोन आबाद मावनाया मा ओ समजों लोगोसे लोगोसे सोलायबोबाय नोंथां गोदोनि दिनाव मा जोङो गोबोर हासार फोरजों आबाद मावोमोन बा गोदोनि दिनावहाय मोजां ओरै आबादाव सारग्रा सिख्रिफोर बा माखासे रासा यनारि ओ बिगियानजों बिनि आदबजों दिहुननाय हासारफोरखौ गैयामोन जों गोबोरखि हासार बा नोंङो मानिबा थालिरनि हासारजों आबादखौ मावनानै जोंङो फोयोमोन। आरो मा गोदोनि दिनावहाय नांगोल गैयामोन बा ओ ट्रेक्टर गैयामोन मोननांगोन जोंनि इउमोन नाथाय दानि जुगाव मा गोदोनि गोदोनि जुगखौ जुगजों सोलियोबा दानि जुगावहाय मा बेयो माब्लाबाबो ओ सासे राफोद बा सासे जाफुंसारनाय आबादारि महर जानो बियो माने लामाखौ मोननायखौ जों नुहुरा आरोखि नोंथां माने गोदोनि आबादजों मावोब्ला दानि बेलायाव मा जोंङो गोरोबफानांगोनखि दानि बोथोरजों बा दानि समजों जेन जोङो नांगोलनि सोलाय ट्रेक्टर दा जोंङो माइ मारा होनायाव जोङो मोसौ मैसोजों होयोमोन दा बिनि सोलायै मा द्राम ओंखारबाय ओ जायखौनो जोङो माइ मारा नाव माइ आलादा खालामग्रा द्राम बिदि आरो मा गोबोरखि हासारनि अनगायै जोंङो नै गोबां मोजां मोजां रासायनारि हासारफोर ओंखारबाय ओ बिगियाननि आदबजों नों जोङो इसेल' समनि गेजेरावनो मा माइफोरखौहाय बा जों जिखुनु जाया आबाद बेखौनो जोङो मावनानै मोनो। बिनि गोबां माने मोजां खाबुफोर दंसै नोंथां आरो मा गोदोनि समावहाय गोबां खस्थ'फोर मावोमोन जेरखम जोंङो गोबां ओ समनि आंखालमोन गोदोहाय माने सम नांगौ जायोमोन आरो बिसिना एसे खामानियावनो नाथाय मा बेखौहाय गुसुं समनि गेजेरावनो दानि बोथोराव मावनो हाबाय दा बेफोरजों जोङो मा गिबियावनो जोङो सासे साक्सेसफुल आबादारि जानो थाखाय जोंङो। जायोब्ला माने जोङो गिबियावनो जों बोथोरजों बा समजों जोंङो सोलिनो हाथारनांगोन बा सोलिनो हानाया जोंङो जोंनि थाखाय बियो सिगांग्रो जानांगोन आरोखि नोंथां
औ नोंथां आं सानो ओ जाफुंसार आबादारि जानो थाखाय नोंथाङा सानो नामा ओ लेखा फरायनायनि गोनांथि दं नना गैया
बुंनो थाङोब्ला नोंथां जाफुंसार आबादारि जानो थाखाय जों लेखा फरायनायनि गोनांथि थानांगोन आरो नङाब्ला नोङो जोङो लेखा फरायनाय नङाब्ला जोङो माखासे माखासे जोङो ओरै नियमफोर दङदि जोङो माखासे फरायनांगौ बा एसेब्लाबो जों फरायनांगोन बे हासारफोरखौबा जोङो माखासे मेडिसिनफोरखौ माबोरै माबोरै आबादाव सारो मा साव सारो मा समाव सारो बेफोरखौ आरो बेसेबां जखा बेसेबां होयो बेफोरखौ जों बुजिनांगोन नोंथां
नंगौ नंगौ
ज गोब्राब जागोन सोलोंथाइ गैाब्ला बा लेखा फरायाब्ला जोङो बेफोर आबाद मावनायाव बेवहाय जोङो साक्सेसफुल जानो जों गोब्राब जागोन मान जोङो खस्थ'गोन आरोखि नोंथां लेखा फरायाब्ला
औ औ माने लेखा फरायनाय जानांगोन आरो ना
औ औ औ
नंगौ बेनिफ्राय नोंथां आथिखालाव माने मा मा आबादखौ बांसिन मावोब्ला सासे आबादारिया गोबां माने रांनि मुलाम्फा खालामनो हायो
उम दानि बेलायाव नोंथां जोङो बांसिन आबाद मावनाया नुयोब्ला जोङो माइखौथ' बुंखायो माइयानो गिबियावनोखा माइआ माइखौ जों बयबो मावो माइया जोङो सेथियाव होननो हायो आरो दङ जोंहा ओरै फाथो दङ आरो दा मावनाय हिसाबै मा थालिर आबाद थालिर आबादखौ जोंनि मानसिफोरा गोबां दा बांसिन मावनायखौ नुयो नोंथां दा गोबां आरोखि ना नोंथां दा थालिर आबादावबो जों गोबां रां खामायो बा जोङो गोबां साक्सेसफुल आबादारि जानो हायो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां थालिरखौ माबोरै आबाद खालामनाय जायो सुंद'यै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा प्रसेसखौ
अब्ला नों माइ बायदिनो बेबो मोनसे ओ माइ आबाद बायदिनो खिन्थु माइजों बे आलादा आरोखि नोंथां जोङो बेखौ गोरान जायगायावहाय जोङो एवो एवनानै मा खालामो नोंथां ओ बिदिनो हिनजाव गावाबागाव जखा ज औ जखा जखा लानानै मा खालामो थालिरखौ जोङो गायलाङो हाखर जवनानै बेवहाय गायलानो अब्ला जोङो मा बेखौहाय हाग्रा रज' होआ बिनि सोलायै मा खालामो जोङो बेवहाय माखासे मुलिफोर सारो बा मेडिसिनफोर सारो हाग्रा रज'नो बा हाग्रा हाग्रा थैनायनि आरो मा दंबावो नोंथां जेब्ला बेयाव हासार होयो हासार होनानैब्ला बिदिनो नै दान थाम दानसोनि उनावहाय बियो मा मोजां बिफां थालिरनि बिहाम महर मोनो बेवहाय जोङो साफा खालामना होनांगौ नोंथां आरो बियो मा
दा नों
खेबनैसिम थालिरा बारा खेबनैम औ औ
औ माने जोंथ' मिथियो जोंनि बेफोर मालबग थालिर दा जोंनि ओनसोलाव गोबां दंसै सिगां समावथ' जों मालबग थालिरनि जोलै नङा होमबा दा गायनायनि सिगां जों जोलैखौ नागिरग्रोनांगौ जायो आ नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला बेफोरबायदि जोलैखौ जों बबेनिफ्राय लायोबा साबसिन जायो
अ मालबक थालिर दा बुंनो थाङोबाथ' बे मालबक थालिरखौनो दा गोबां मानसिफोर आबाथारिफ्रा मावो नोंथां बे जायखौ जोङो फाराम फार्मनि थालिरबो होनजायो
फायोबा साब साबसिन जागोन सानो औ
बे थालिर आबादखौ माने बे थालिर बिफांफोर थायोना नोंथां मालबग थालिरनि जाय रोदा थायो बे रोदानिफ्राय जोङो बिनि रोदाखौ जोङो हानानै गिसियै लाबोनानैबो गायजायो बा बेनि बिफां जायखौ होनो माल बगनि थालिर बिफां बिनि बिफांखौबो जोङो मारो दा गोनांखौ जोङो हाखानानै लानानैबो आलादा खालामनानै गायफैजायो नोंथां अब्लानो मा बियो एर एरलांबाय थागोन आरोखि जेब्ला बे थालिरनि रोदाया एरो बे गायजाबाय थायो नोंथां बेबायदि
औ नंगौ जोबोद मोजां नोंथाङा फोरमायबाय बेजों लोगोसे थालिर आबादनि अनगायै नोंथांनि नुबावनायाव नोंथांनि ओनसोलाव मा आबादखौ बांसिन गायनानै आथिखालनि आबादारि बिथां दा रां आरजिनायखौ मोननो हायो
औ औ जोबोद मोजां सोंथि नोंथां दा जोंनि ओनसोलाव बांसिन थालिर आरो मा फाथो फाथो आबादखौ मावनाय जायो नोंथां दा आं फाथोनि बेलायाव बुंनो नोंथां ओ फाथोखौ जोङो मा फाथो मैथा फाथो होनो बे फाथोआ मोननै मोन मोनथाम खामानियावहाय जोंखौहाय हेफाजाब होयो जायखौ होनो जोङो मा फाथोखौ फैयोब्ला फाथोनिफ्रायहाय जोङो जायखौनो जों जायो ओंख्रि नारजि बे नारजि बे फाथो बिलाइखौ खानानै आलादा खालामनानै फोराननाय जायो बे नारजि जाबाय मोनसे बेनि बे मोनसे मुलाम्फा आरो दंबावो जोंहा मा फाथो फाथोआ ओरै जों बेखौ दाननानै सोमो सोमनानै जेब्ला जोङो बेखौहाय ओ फाथो सिनानिफ्राय जोङो मा दिरुं मोनो बेखौ आलादा खालामनाय जायो नोंथां जोङो बे फाथो दिरुंखौ फाननानै मा रां मोनो माने आथिखालावहाय फाथोनि दामाबो गोबां जाबाय नोंथां बेखौहाय मानि बिराद दिडिमान्ड दंसै
महनाव आथिखालाव नोंथांमोन
मनावहाय जोंनियावहाय दा फाथोनि माबाया दामा बिदिनो एखमबा बोथोर बाय बोथोर बिदिनो थामरोजा गाहाम थाङो नोंथां
औ अब्लाथ' जोबोद जोबोद मोजां नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखाल आथिखालाव फाथोनि बेसेना
नंगौ ओ आं मोननैसो बुंनाय नङा होमबा नोंथां आथिखालाव बर'फोरा जा जाफुंसार आबादारि जानोब्ला माबायदि खामानि मावनांगौ दा नों नोंथांङानो माखासे खोथाफोरखौ मोजाङै फोरमायलांबाय मिथिनो मोनबाय दा आंबो आंनि मिथिनायफोरखौ आथिखालाव माबायदि आबाद मावनांगौ बेनि सोमोन्दै फोरमायनि आं सानो आथिखालाव जोङो ओ एसेल' आबाद मावनानै जों सासे जाफुंसार आबादारि जानायनि सिमां नुनाया बे ओ फैमाल मानो होनोबा एसेल' आबाद मावोब्ला जोङो जेबो रां मुलाम्फा खालामनो हानाय नङा
औ
दा बेनि थाखायनो जोङो मोनसे फार्मिं जेराव इंराजियाव फार्मिं होनोबा बेनि बेहाय गोबां माने आबाद मावनाय जायो दा बुरजा बुरजा हायाव आबाद मावनाय जायो। बे बायदि आबाद मावनांगोन लोगोसे आबाद मावनायनि नेमानो जाहैबाय माने जों लाइन लारियो गायनाय बेफोरबायदिखौ जों फल' खालामनांगोन आरो मदारनाव बेनिफ्राय जोङो लानो हायो द्रिफ्टिं द्रिप्टिं एग्रिकालसार जेराव माने दैनि जगायनाय बिफां फांसेयाव फांसे दफं फांसेयाव मोनसे गुदुं दै जेराव जेब्लानो गोनां बेहायनो जों दै हगारनानै बे बिफाङाव दै जगायनो हायो बेफोरबायदि आरो जों मोननो हाबावो आथिखालाव खुब बाहायजानाय बयजोंबो मालसिं पेपार जियाव मालसिं पेपार होनो। दा जोङो हाखौ खोनानै बे हायावनो माखासे रासायनारि हासार जेराव रोदा अरनो रोदायाव एम्फौ एनला अरनो हायैनि जों मा मोनो ओइ फुरादनफोर बा माखासे खायले बाग्रायफोर बेफोर बायदिखौ हायाव लगायो बेजों लोगोसे जेरै जोंनो डि आइ पि पटास बिदिनो मोजां मोजां हासार नङा होमब्ला। हानि थाखाय बा बिफांनि थाखाय बेफोर बायदिखौ हायावल बहायनानै होखायो बिनि उनाव जों मालसिं पेपारखौ गायो। होयो बिनि उनावसो जोङो बिफांखौ गायो बेहाय जिखुनु बिफां गायनो हासिगोन माने बो बोथोरनि बिफां जेरै आथिखालाव जों मोननो हायो बानलु, आरो जोगोनार आरिखौबो गायनाय नुयो बेबायदिनो आरो जों स्ट्रबेरि आरो थरमुस बेफोरबायदि आबादखौ आथिखालाव जोंनि बर'फोरा गोबां मावदों। नङा होमबा नोंथां? बेफोरबायदिनो माने बेसेबां माने मदार्न मैगं थाइगं गोबां मावनायनि गेजेरजों जुदि जों